खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना नोंथां?
औ फ्रि समावनो दान्दिसे जिरायना दं।
गिबियावनो सानजौफुथिलिनि गाहाम हामलायनाय बे खौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ ओ ओ नोंथाङा मोनसे टपिकनि सायावहाय सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां मा आयदानि सायाव?
अ जों ओ जोंना टपिकआनो जायैबाय जोंना मा बोरै रां आरजिनो हायो सुबुं माहारिया माने थांनानै थानायाव मा बोरैहाय रां आरजिनो हायो बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो सावरायदो दे।
जेनेबा नोंथाङा सोंबाय सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय बोरै रां आरजिना दानि जुगाव आरो गोदोनि जुगावथ' गोबां जेनेबा जों रां आरजिनायखौ फारागथि नुनो मोनो। दा ओरै जों रालायनो
रायलायनो बुंनो थाङोब्ला सरासनस्रायै जोंनि जेनेबा सुबुंफोरा
जेरै दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै जोङो सरासनस्रायै
ओमफ्राय रां आरजिनायखौ नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां मैगं थाइगं गायनाय
बेफोरजों माने जों सरासनस्रायै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो दा गोदोनि जुगाव आरो दानि दानि जुगाव एसे माने एसे दिफारेन्ट जे माने आलादा फारागथिखौ नुनो मोनो दानि जुगाव जोङो जेनेबा हमना न'आव
न'आव मैगंफोर गायनानै जोङो खाथिनि जेनेबा बाजार फ्रावनो जों आरामसे फाननानै ओ फैसा मोनो आरो बेजोंनो जोङो जिउ खुंनायखौ नुनो‌ मोनो। गोदोनि जुगावथ' जेरै न'आव बांसिन मानसि मानसिफ्रानो जेनबा मैगं मैगंनि आबाद मावोमोन दानि जुगाव बारा मावला जाय मावो फाननो थाखायल' मावो सासे सानै दा जेनेबा जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनो थाखायबो जेरै हान्था मेला गारि फोरोंनो थाखायबो जोंहा गोबां सुबिदा जाबाय बेनि थाखायनो दानि जुगाव जेनेबा रां खामानाया एसे गोरलै जेनेबा जों बाजाराव लांनायफ्राबो एसे गोरलै जाबाय आरो ना? जेरै जोङो न'आव दाउ अमा फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो जेरै दाउ अमा दाउ फार्म अमा फार्म बेफोरबायदिनो फिसिनानै जों गोबां जेरै अमा नों अमा फार्म हमना ला बिसथा थ्रिसथासो अमा जोङो बोसोराव दिहुननो हायो। उम जों लाख लाख खामनो हायो। जों सरासनस्रायैथ' बेफोरखौनो खामानिखौ मावो जेरै आरो ना फिसिनाय जोङो ना फिसिनायखौबो नुनो मोनो आरो दैज्लां दैज्लां बोथोराव जेनेबा गयनि समाव जोङो गयनि आबाद मावनायबो जेनेबा गय हाननानै सोरबा सोरबा फायखारिनायाव लांनानै कम्पानियाव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मानसिफ्रा मा खालामो एसे खम दा समावनो गामि ओनसोलनि बायना लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव लाङो जेनेबा ज' कम्पानियाव जनो लाङो माने स' बेफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो ना दा ओमफाय बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै टाउनफोरनियाथ' बांसिनानो जेनेबा दुखान बायदिसिना होनायजोंनो जों हटेलफोर होनायजोंनो जों जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना बे एसे गामि आरो थटाउननिजों एसे पार्क दं आरो जोंना गामि ओनसोलाव बांसिन आबादफोर मावनानै जोङो रां खामायनो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै फानैनायखौ नुनो मोनो।
सोरबा सोरबाथ' बे आबाद खामनायाव आबाद मावनानै मा खालामो गुबुन दिनाव फायखारिफोरनो ओ खम समावनो हरो गावसोर जेनेबा बाजाराव थांयालासिनो बबे बबेबा जोंहा मुलाम्फाया एसे खम मोनो आरो जेरै जों गावनो
गावनो जेनेबा आबाद मावबाय गावनो जेनेबा बाजाराव लांनो हाबा जोङो मुलाम्फाखौ एसे बांसिन मोनो आरो। दा बांसिनफ्रा बेयाव जुदि जेनेबा नोङो आबाद मावनानै गाव हारसिं फानैबा नों हारसिंनो मुलाम्फा जागोन खिन्थु नों जुदि फायखारिनो हरोबा फायखारिया मुलाम्फा जागोन नोंबो मुलाम्फा जागोन आरो बेबो मोनसे खोथा जेरै फायखारिया गोबां मानसिनाव बायस'ना लांसिगोन आबादफोरखौ
ओमफ्राय गुबुन गुबुन जेनेबा बाजाराव फानैसिगोन बेयावबो सानै मानसिया थांना थानो हानाय राहाखौ जों नुबोदों आरो बिदिब्ला ज' दा अमा फाननायावबो बिदिनो जेरै जेनेबा सोरबा सोरबा मा खालामो बाजारफोराव अमा दाननानै फानाय दावगानानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेजोंबो गोबां जोंनि गोदोनि गोबां जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो।
दा नोंथाङा ससे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा दानि जुगनि रां जेनेबा आरजिनायखौ बोरै नुबोदों आंनि मेगनाव
औ हागोन नोंथां ओ नों-नोंथाङानो गोबां ओ रां आरजिनायनि बागै गोबां बुंलांबाय नंगौ सैथो आनो गाैबो सैथो आनो जोंना रां आरजिनो थाखाय माने ओ जोंना रां आरजिनो थाखाय माने गोबां गावब गावनि बेलेग बेलेग माने राहायै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै दानि जुगाव साफ्रोमबो सुबुङानो माने एखे ओ आदबै बा खायदायै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोना गोबां सुबुङानो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै। ओम खायफा सुबुंफोरा माने गाव गं रां आरजिनो थाखाय सोरबाया बिजिनेस मावो सोरबाया साख्रि मावो। सोरबाया माने बेफार फालांगि खालामो। सोरबाया माने बायदिसिना फोरोंगिरि बायदि हाबा जेनेबा फोरोंथाइ सोरबाया माने गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां बिथिंजों माने गोबां गुबुन गुबुन बिथिंजों माने रां आरजियो। ओ जोंना थांनायनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय जोंना गिबि जोंना दानि जुगाव दानि आथिखालनि जुगाव ओ नांगौ मुवायानो जाबाय रां। बेनिखायनो माने जों रांखौ जेसेबां हायो एसेबां माने गोदानै जेबो जुगाव माने खामायोब्ला रां थायोब्ला माने जोङो गावखौनो दोनि होननानैबो जों सिनायथि होनो हायो। जोंना दानि जुगाव रां खामायनाया माने ओरैबायदि माने इजिबो जाहैबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां ओ हार्दबो जाहैबाय ओ जोंनाया जायफोरनि थाखाय हार्ट बेफोरो जोङो माने ओ जायफोरा खस्थ' खालामनो बायो जायफोरा माने गाव गावनि माने देहा सावस्रिफोरखौ खस्थ' होनो बायो ओरैनो उदां उदां थानो लुुबैयो बेफोरनि थाखाय जोंना गोबां ओ खस्थ' जायो ओ गोबां गोब्राबबो जायो नाथाय जायफोरा खस्थ' खालामो बा जायफो रा ओ रां आरजिनायनि माने सायावहाय गियान दं बा माबा मोनसे ओ रां आरजिनायनि सायावहाय ओ माबा मोनसे रोंगौथि दं बैफोर थानाय सुबुंनि थाखाय जोंना रां आरजिनाया गोबां गोरलै ओ जोंना हमनानै ला दे बेएफनि गेजेरजोंनो गोबां रां खामायगासिनो दं। आरो बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग बिथिङावबो जोंना गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि जोंना रां आरजिनो ओ गोरलै रायनो ओ आरजिनायखौ नुनो मोनसै ओ दानि जुगाव गोबां माने जोंना गामियारि ओनसोलावथ' नोंथाङा बुंलांबायानोसै गोबां सुबुंफ्रा गोबां हा थाय बाजाराव मुवा बेसाद फाननानै बा गोबां ओ मैगं-थाइगं गायनानै बेफोरखौ फाननानै बा गोबां दाउ, अमा फिसिनानै गोबां अमा लानानै गोबां बायदि बायदि ओ जिब-जुनार फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै माने ओ रां आरजिनायखौ ओ नुनो मोनसै बेफोरनि बागै नों नोंथाङा एसे बुंलांखाबाय सिगाङावनो नंगौ सैथोआनो गासिबो बाथ्राया ओ गोबां सुबुंफोरा माने गाव गावनि थांनानै थानायनि अनगायैबो गुबुनखौ थांना थाहोनो थाखाय जेरै फायखारि बायदि ओ गोबां गिदिर गिदिर ओ दखान होग्राफोरनो माने जोंना फानो फानबाय बाहैयो आरो बेफोर सुबुंफ्रानो माने फानहैयो माने फानसिगोन आरो गावजों लोगोसे ज फायखारिफोरखौबो बा दखानफोरखौबो ओ फोथांना लाखिफैयो। ओ जोंना बिदिनो गोबां रां आरजिनाय जे रै फोरोंगिरि सोरबा फोरोंगिरि मावनानै सोरबा साख्रि मावनानै आर्मि साख्रियानो होन सोरबा ओ पुलिस साख्रियानो होन सोरबा गिदिर इन्जिनियार डक्टर बायदि गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनसै जोंना बैफोरसिम डाक्टर इन्जिनियार बा ओ सटार फोरोंगिरि बेफोरसिम सहैनो थाखायबो जोंना गोबां खस्थ' खालामनांगौ बा गोबां ओ गियानि गियानि गोबां मोजां मोजां बिजाब फरायनांगौ। बेफोरनि ओ जोहैथो जोंना माने ओ रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै ओ दानि जुगावथ' माने बादलायनायनि मुगा नालाय गासिबो बि थिंङावनो बादायलायनायसो जाबाय नालाय सोर जेसेबां हायो एसेबांनो माने ओ रां आरजिनो हायो एसेबांनो माने बांसिन माहाजोन महरै सिनायथि मोनो बा बांसिन थाखा फैसा गोनां बा दोनि बा ओ आखाइ गोलाव सुबुं होननानै सिनायथि मोनो बेनि थाखायनो माने जोंना बांसिन माने ओ बयबो माने बादायलायनाय बायदियै जोंना ओ रां आरजिनायखौ बादायलायनाय हिसाबै जोंना माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनसै जायनो माने रां आरजिनो रोङा बा रां थाखा फैसा गैया बे फोर सुबुङा माने लाइफआव माने मोजां हाबा मावनानै बा गावनि जिउखौ मोजां ओ दैदेनलांनो हाया जायो। बेनि थाखायनो माने गाससिबो साफ्रोमबो सुबुङानो माने दानि जुगाव माने बयखौबो रां आरजिनो थाखाय माने ओ गावखौनो माने बादायलायनाय मुगा महरै ओ गोबां सुबुंफ्रा खस्थ' खालामसै आरो रां आरजिनो थाखायनो जोंना गोबां राहाबो दङ आरो गोबां ओ सुबिदाबो दङ। दानि जुगावथ' जोंना गासिबो ओ जौगानाय मुगा हिसाबै गोबां सुबिदाबो ओंखारबाय रां आरजिनो थाखाय जोंना गोबां बिजनेस बायदिफोरबो मावनो हासै बेफार फालांगिबो मावनो हासै आबादारिफोराबो गोबां बिबांनि माने आबाद बा गोबां बिबांनि जि आबादफोरखौ मावो ब जेरै बानलु आबाद जेरै माइ आबाद सोरबा फान्थाव आबाद सोरबा गोरान खेथि बेफोरबायदि गोबां आबादफोर मावनानै माने एनै बुरजा आबाद मावनो हायो ए एसेबांनो माने रां फैयो नालाय रां आरजिनाय हायो नालाय बेनि थाखाय माने जों एसेबांनो रां आरजिनो हागोन एसेबांनो बुरजासिन फैसा मोनगोन नालाय बिनि थाखायनो माने गोबां सुबुंफोरा बांसिन आबाद मावो आरो गोबां सुबुं फोर बिजनेस मावो सोरबा सुबुंफोरा मेस ट्रि लेबार बायदि गोबां गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोराव खामानि मावो बेफोरनि जेबो माने गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि रां आरजिनाय बा रां खामायनायखौ जोंना नुनो मोनसै ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फंनैसै जे सुबुङा जे माबायदि रां खामायोब्ला सबसे मोजां जायो नों नाङा जे बिजनेस लानो होन बबा मास्टार लाइननो होन बा बेफार फालांगियानो होन बा आबाद मावनायानो होन फोरनि जोहै माने बबे मोनसेखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो साबसिन रां आरजिनायबो ओै नुहुरो
ओरैनो जोंनि मेगनजोंनो नुगासिनो जेरै जोङो जाय जाय खामायनाया जेनेबा साख्रि गैया जों आबादजोंबो आबाद मावनानै बिजनेस मावनानैबो जों जानो हायो जों खिन्थु बांसिन फैसा जेनेबा रां आरजिनो सानोब्ला जोङो ह बे बिजनेसाव जों नुहुरनायखौ नुहुरो आर ना दानोना जों गोबां बिजनेस मोनगौना जों नुहुरो गिदिर गिदिर जोंनि इन्सपिरेसन हिसाबै जेरै मुकेश आम्बानि जेरै आदानि मोनखौ जों नुहोननाय मोनोनो आरो बिसोर जेरै गिदिर गिदिर कम्पानि इन्डास्ट्रिफोर खुलिनानै जेरै बुहुमावनो नाम खामायनो हादों भारतनि भारतनि देरसिन दोनिसिन सुबुंफ्रा बिसोरनो आरोोना जों ओंखायनो जों जोंनि जोंनि मेगनजोंनो जों दिनै नुगासिनो बिजने जोंनो बांसिन फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना स' बिदिनो जों ज जोंनि ओरैनो सरासनस्रा गामि ओनसोलाव सोरबा सुबुंफ्रा जेनेबा ओरैनो जेनेबा फरायनानैथ' गासिबो साख्रि मोनजोबो नालाय स' बेफोर फिसा फिसौ बिजनेस बेनो मावनानै जों थानो हायो आरो दा जेरै दा माइ गायनानैबो जों आब मावनांग माइखौबो फाननानै जों मोनो बानलु बानलु आबाद बिदिनो बायदिसिना गोरान आबाद इसि आबाद जोङो रां खामायनो हायोनि आरोोना दा जोंना नोंथां टाइमाबबो जाबाय नोंथ दोन्थ'लायसै नामा
औ टाइमआो जाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय जोंना रां आरजिनाय बोरै रां आरजिनांगौ बेफोरनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नोंथांनि बेफोरनि बागै मिथिनानै नोंथांनिसिम माने गोजोननाय थावरनो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय औ दे नोंथां होमबा
उ